हेलौ औ नोंथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
आ ओ मा खालामगासिनो नोंथांआ लाय दालाय?
नों ओरैनो जाखांनानै बेलासिनो जिरायलाबायनानै दङ
ए।
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन। दालि आलु ओमफ्राय फान्थाव फ्राइसोमोन
ए जोंनाबो नै दासो जाखांदों आंनाबो माबा आलुजों केरेलाजों फाजा एवना जाबाय ओमफ्राय दावउदै दैनै दैैनै रुनानै जाबाय आरो
अ दैनै दैनै जाथारो होनबा अ
दाथ' नोंथां आं नोंनाव फंनैसो खोथा सोंसै माने दाथ' सामार भेकेसनबो जाबाय नङा होमबा गरम बन्द'
औ नोंथां औ
औ दा। नोंथाङा बेफोर गरम बन्द'फ्राव मा मा खालामनो सानदों माने ओरैनो
नोंथां नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ' देग्लायनि गरम बोथोरा गोबां माने जाफुहांगासिनो दंथारो दा अबेबा ससे लामा लामाफ्राव ओंखारबानो मोदोमफ्रानो खामजोबो आरो गोसोम जानायनि गोबां माबा दङ'
औ औ।
दा जोंना आनजादबो साननैसोनि उनाव जानो सानदों नालाय ओंखायनो। रुम सिङावनो थानानै बिदिनो एसे एनै देरखाबाय एसे एनै बिदिनो मबाइल नायलाबायनानै बारहोहरनो सानदों आरो बेखौ
औ औ मोजाङानो नोंथां आंहाथ'। गरम बन्द'आव सानदोंमोन ओरैबा ओरै बेरायथिंबाय थानो माने बिदिनो गरमबो नालाय बिदिनो बहा बबे जायगायाव। थान्दा जागोन बेफोरावहाय थांलाबायनानै माने ओरैनो बेरायनो गोसो गोसो दंमोन आरो
औ दा होमबा नोंथाङा मा सान्दों थांनो सानदोंना
थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय ओरै नै फैसायाबो थोजोबगोन ना थोजोबा फैसायाबो खमना दा थांनो ओरैनो खाथि खालाफ्राव औ।
औ बिदिनो अबाव बबाव बेरायनो सानदोंमोन माने
माने साननायाथ' ओरै अरुणासलखै माने गुसु-गुसु जायगा बेफोर थावांफ्राव थांनो सानदों आरो ना नोंथां बाय‌ दाथ' आरो ओरै शिलंआबो आं थानाय खाथि जायो नालाय
अ - अ
बेवहायबो माने बेरायनानै एसे गोसोफोरखौ गोजोन खालामनो सानदोंमोन आरो
दा होनबा बोथोराथ' गरम बोथोर नालाय‌ बिदिनो जाबाय थाखागोन नोंथां बेरायहैजागोन बेरायबा‌ औ
फैसाफोरनिबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय नोंथां‌
औ नो‌
र' एसे उनाव मा जायो माने फैसाफोर फैबा मा जायो ओरैनो खाथि खालाफ्राव बेरायनोसै आरो ना
दा होमबा नोंथां ओ गरम बन्द'नि समावथ' फिथाइ-सामथायाइ बायदिसिनाफोर मोनजानाय जायो
औ - औ नोंथां मोनजायो
मा - मा - मा फिथाइ मोननो हायो नोंथांनि गामि ओनसोल बा जायगाखै
अ नोंथां जोंनिखै माने खान्थाल थाइजौ बेफोरथ' खमन जाबाय नङा होमबा नोंथां बेफोरनि बेफोरनि अनगायैबो माने गोबां दं आरो माने आनारसफोर माने रैमालि होनोना बर'आव औ ओमफाय बै थाइजौ खहे नामा बेबो आरो बन बै बैग्रिफोर फोरबो मोनो
औ
बेफोरोसो जोंनि ओनसोलआव बारा बेफोरबायदि मा गुबुननि बायदि मो मोजां मोजां स्टेफोर गैया जाहैबाय ओरैनो बेफोरनो गामि ओनसोल नालाय बेखायनो बिदि मोनो आरो जोंनिखैजाय नोंसिनिखैलाय माबायदि मोनो नों
होम नों होननाय बायदिनो मोनो नोंथां जोंखैबो नों होननाय बायदि बिदिनो नोङो मोनो नोंथां बिदिनो थाइजौआव खान्थालानोसै बिदिनो बायदि-बायदि माने एखेआनो होनना बुंजायो आरो नोंथां
औ - औ - औ
दा नोंथां ओ‌ नोंसिनि हाल-खदाल बायदिसिनायाव नोंहा बोरै बोरै जागासिनो
अ नोंथां जोंना हाल खदाल मावनाया बिदिनो सोलिगा बिदिनो दाथ' जोंना गायखांबावसिनसो बायदि माने बांद्राय गैला माने‌ गायै - गायै - गायै माने जोबजोबसिगोन आरो माने
अ सै बिगोसो दंबावो बायदि नोंथां
बिदिनो सारि बिगासो थाबावगोन नोंथां सारि बिगासोल' थासै नोंथां
अ होंमबाथ' जोब फिसिगोन बायदियानो होनजायो आरो ना
औ नोंथां औ
बे औ बे सप्ता बे मास नि गेजेरावनो जोबनो हागौ खोमा हबालदों
औ बे मासावनो जोबगोन नोंथां औ नोंथांमोनालाय दा आबादफ्रा माबायदि जागासिनो
नोंथां आबादा दा बिदिनो खोथिया फुनाय सोलिगासिनो होननानै खोनानो मोनदों आरो आङो
औ औ औ
माइ गायनाया खावसे जा गायखांबाय आरो खावसे दंबावो होननायबायायदि खोनानाय मोनदों आरो आंबो
औ औ औ
बेबो नैबे नैबे सप्ता मोननैनि गेजेरावनो जोबगोन बायदि होननाय खोनादों आरो
औ औ ओरैनो नोंस्रा नोंथां माने मा मा माइखौ माने गायनाय जायो आरो नोंथां नोंस्रा ओरैनो
माइआथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे बिदिनो जोसा एसे गायनाय जायो माइब्राखौबो एसे गायनाय जायो बिदिनो गायो नोंथां बे मा मा माइरं होनो बेखौबो आं मोजां मोनथिबा
रनजित थाबाय माइ गुफुर थाबाय औ आसु बेफोरबायदि आरोना बर'फोरना बिदिनो खमन ना औ
नोंथांनिखौलाय मा माथो माइ गायनो नागिरदों नोंथांङा
जोंना बिदिनो माइ गुफुर ओमफ्राय रनजित ओमफफ्राय जोसा गायो आरो जोंहाबो जोसाखौ जोसाखौहाय खम गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो रनजितखौहाय बांसिन गायनाय जायो आरो
औ औ
बिदिनोसै आरो दाथ' बिराद गरमबाबो बिदिनो माइ गायनायाथ' सोलिगासिनो गामि ओनसोलाव बांसिन
औ औ नोंथां आरो दै दैबो देरोना जोंखैजाय माने माने एखनबा अखा हाबाय थाबा दै जि देरनानै माने माइ माइखौनो खोबफैजोबो माने
खोनानो मोन्दों गोबां अखा बायसिना हानायनि जाउनाव गोबां दैबाना बायदिसिना लोमसावनाय जादों
औ
दा
नायफानाय खहा जायो आरो माने नोंथां एखनबा दै बाना जाबा
औ दा थिगैनो दंथ'यो खोमा ना बोथोरा नोंथां
औ दा एसे थिगैनो दंखायो ओमफ्राय बिदिनो बे जोंनि साइडजोंनो दाख्लैबावै माने माखासे बिदि जादों आरोना नोंथां माखासे आबादफ्रा खहा जायो माने बिदि अखा हाबायथानायनि जाउनाव आरो औ
औ दा
अखा हादोंमोन ना दाख्लैबावै ओ बिदिनो बहुत मानसिफोरनि न'फोरखौबो खहा खालामलांबाय आबादफोरखौबो खहा खालामलांबाय बिदिनो लामा दालां बेफोरखौबो खहा खालामलाङो नङा होमबा नोंथां नोंसिनिथिं बेफोरबायदि जेबो जायाखै नामा नोंथां अखा हानायनि जाहोनाव
जादों जायो नोंथां जादों होनना बुंनाय हायो मानोना दाख्लै बावै साननैसो जुब जुब गोबां अखा हानायनि जाउनाव ओ माखासे दुब्लि फोथारजों लोगोसे माखासे न' बायदि बायदि गोबां खारबो जालांदों बिदिनो बिदिनो बु-बु माने लांदों बुखारलांफादों आरो माखासे जायाबाय बिखौबो आरो बेलेग जायगायावबो गोबां बिदिनो दैमा सैमा बिदिनि जाउनावनो गोबां खैफोद माबा माबि जानो बेबो जों निउसनि बायदि जों मोनथिनो मोनदों आरो
औ नोंथां औ
बिदिनो दैनि माने फावार होनबा बैफोरनो आरोना बहुद माने दैजों दंस' जायो माने सुबुं थांना थानायाव बे फोरबायदिजोंनो
दा गोदोबो इसे जायोमोन बे फोरबायदिया दा खिन्थु मानसिया बेफोरबायदि थाथावना नङै जायगायावबो थानो लानायजों बिदियावनो मिथिंगायारि खैफोदा बांनायनिफ्राय बांबाय
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदि मिथिंगायारि खैफोदाथ' जा जायगायाव जाखायो बेयाव जाखायोखा खिन थु बेयाव मानसिया यानो थाहैबाय नालाय बेयावथ' जाजाखासिगोनदि
औ औ माने सुबुं औ सुबुंफोरनि गोरोन्थि होननांगोन नङा होमबा नोंथां माने बि सुबुंफोरनि गोरोन नो बांसिन हमो आरो नोंथां नङा होमबा आजिखालि औ
गावनो ओ मिथिंगायारि माबाखौ खैफोद माबानानै लायो आरो गावनो बे खैफोद दाव गब्र' नांगोन होनना बुंनो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनोसै आरो
औ सुबुं माहारिया गावनो गोरोन्थि मावो गावनो सुद्रायो बेफोरबायदि जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
गावनो गोरोन्थि मावसै उनावहाय गावनो बेखौनो फोसाबनांसि गोन सुद्रायफिनांसिगोन बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो
औ बेनोथ' नोंथां माथो होनबावनो आरो
औ
दा नोंथां समाबो जाबाय जोंना गोजोन-गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थांनिसिमबो औ दे होमबा औ औ दे।